खोनादोंना नोंथां औ
नोंथांङा दा मा खालामगासिनो
ओ नै आं ओरैनो दङ नोंथां
ए दा आङो नोंथांनि सायावहाय जोंनि बर'फोरनि जौ एबा जुमायनि बानायनाय आदबनि सोमोन्दैहाय सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आंङो सावरायलांसै जौ एबा जुमाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर' समाजावहाय जोंङो जौ होननानै बुङोब्ला गासैबो मिथिखायो। जौखौहाय जोंङो गासैबो फोरबोफोरावनो बाहायनाय जायो आरो बांसिन फोरबोफोरावनो जोंहा जौखौनो गुबै आय दा महरै जोंङो बाहायनाय जायो आरो जोंनि बर' समाजावहाय। बे जौखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थाखायो जोंनि आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो बिनि सिगां समनिफ्रायनो जोंङो बाहायबोबाय थानाय नुनो मोनखायो दा बे जौखौहाय जों माबारोरै बानायो होनबा जोंङो जौ खौ बानायनो बानायनो थाखाय जोंङो सिगाङावनो जोंहा एमाव खौ नांग्रोगौ जायो आरो एमावखौ बानायनो थाखाय जोंहा एमाव बानायनो थाखाय जोंहा सेरसे ज' खानि माइरं ओ बिदि नांगौ आरो सेरसे जखानि माइरं नांगौ आरोबाव जों हा खासि हाग्रा बिजौ बिसिमाव बेदर थलासे जखानि आगर आगर सिथानि रोदा थलासे जखानि थालिर बिबार ए बा आनारस बिलाइ फोरदै आदा फुवासो जखानि सिनि नांगौ आरो बेफोर गा बे खौबो जोंङो बुथुमनानै लानांगौ आरो माबा बानायनो थाखाय एमाव बानायनो थाखाय। एमाव बानायनाय समाव जोंङो माइरं बाक्साखौहाय जोंङो घन्टा मोनथामसो सिगां दैयाव सोम नानै लानांगौ आरो। बेनि उनावहाय जोंङो दैनिफ्राय बोखांनानै घन्टासेसो सम जोंङो माइरंनि दैखौहाय फसर गारजोबनानै गारनांगौ आरो। बेनिफ्राय जोङो खांनानै लानाय बैफोर माखासे बिलाइफोरखौहाय जोङो बिफां बिफां लाइफांनि बिलाइ बेदर रोदा बेफोरबायदिखौहाय जोङो उवाल एबा देंखि फोरावहाय जोङो सौग्लिनानै लानांगौ आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
खोनादोंना औ बेफोरखौहाय जोङो उवालावहाय जोङो सौग्लिनानै लाग्रोनांगौ आरो गुन्द्रा खालामनानै लाग्रोनां बेनिफ्राय हाय जोङो गुनद्रा जाखांबा जोङो माइरंखौबो जोङो जयै देफाना नानैहाय जोङो अन खालामनानै लानांगौ आरो अन बायदि गुन्द्रा खालामनानै लानांगौ। बेनि उनावहाय जोङो अनखौ उवाल एबा दिंखिनिफ्राय जोङो सं ग्रायावहाय दिहुननानै लायो आरो बे अनखौ जो संग्रायाव मोजां जाङै दै सारस्रो सारस्रोहाय जोङो नानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौहाय फिसा फिसा दुलुर दुलुर बिदि लादुरा खालामनानै जोङो एसे दाब्ले दाब्ले रोखोमैहाय दानाय जायो दानाय जायो आरो बे एमावखौहाय दा बेनो जाबाय जोंहा एमाव दानाय बे एमावखौहाय जोङो सप्तासेसो बेफोरबायदिनि सानथाम सप्तासे बेफोरबायदिनि उनावहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो दानिया जोङो जौ संनायखौहाय जोङो जौखौहाय जोङो माबोरै सङो होनब्ला जोंहा सिगाङावनो जोङो जुमाय बानायनो थाखाय जोङो जौ बाक्सा माइरंनि गोनां जायो आ रो बेवहायबो जौ बानायनि थाखाय जोङो जुमाय संनाय जोंहा जौवाहाय मोजां जाया होननानै साननाय जायो आरो मोजां जाया बेबायदि जुमाय संनायावहाय जोंहा माइरं आवहाय जोंहा स्राव स्राव जानांगौ आरो मोजाङैनो बे बेबायदि खालामब्लासो जोंहा ओ जुमाया मोजां जायो होननानै जोङो साननानै लायो आरो। जोङो बे जुमायखौहाय संखांनायनि उनाव जोङो ओ एसे संग्रायफोराव बेहाय जोङो बर'नानै लानानैहाय जोङो एसे गुसु जाहोनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जों ङो एसे गुसु जाखांनानै जाबाय एमावखौ फुनानै लायो आरो नांगौ जखानि एमावखौ फुनानै लानानैहाय जङो गंसे दोआव एबा बबेबा बिदिनो सोग्रा जायगाफ्रावहाय जोङो सोनानै दोननाय जायो आरो। बेबायदि सोनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो जौखौहाय जोङो हरथाम एबा हरब्रैनि उनावहाय जोङो जेब्ला बिदै ओंखारो अब्ला जोङो जौखौहाय लोंनाय जायो आरो।
औ
बे जौखौहाय जोङो गासैबो फोरबोफोरावनो बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो बैसागु बैसागु बिदिनो खेराइ फोरबो बेफोरबायदि फोरबोफोरावहाय जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोङो खेराइ फोरबोफोरावबो जोङै ओ इसोरफोरनो जोङो बावनाय नुनो मोनो जौखौहाय जोंना जौआनो बर'फोरनि मोनसे गुदि मुवा होननानै जोङो साननानै लानाय जायो आरो जौखौहाय जों जौनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो जोङो गुबुन हारिफोरजोंबो जोङो सिनाय जा लाबोबाय थादों आरो। ओ बर' कसारिफोराहाय जोङो हारिनि लोंग्रा महरै जौ एबा जुमाय बाहायो आरो बिसोरो जौ एबा जुमायखौ इसोरा जौ फो थांनो थाखाय सोरजिदों होननानै हमनानै लायो आरो जोङो ओ जोंहा जौ जौखौहाय जोङो बेबायदिनो ओ खामानि मावनानै मेंनाय बायदिसिना बायदिसिना मावनानैहाय जोङो मेंनाय समावबो जों जोङो जोंनि देहाखौहाय मेंगा होनो थाखाय जोङो जौखौहाय बाहायनाय जायो आरो
औ।
बेबायदिनो जोङो माखासे माखासे बिदिनो देहानि माखासे बेराम आजार बेफोरबायदि फिसा फिसा बेराम आजार जायो। जोङो ओ जोंनि बेरामफोरखौहाय फाहामनो हायो होननानै जो जौ जौफोरखौहाय लोंनाय जायो आरो गावनि जिउखौहाय जोङो गावनि देहाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो जुमाय लोंनानैहाय जोङो ओ देहाखौ मोजां खालामो होननानै जोङो फोथायो आरो। जेरैहाय माखासे बेराम जेरै हाासुदै गोजा जाब्ला देहायाव साख्रुब सु ग्रुप मोनोब्ला खि खरसा जायोब्ला बर' कसारिफोराहाय जोङो खुरैसे जुमाय लोंनानैहाय जोङो रग बियादिनिफ्रायहाय ओ गावखौ रैखा खालामो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिफबोयो बेखायनो जोङो दासिमबो बेबायदिनो जोङो हाम - हामो होननानैहाय जोङो दासिमबो बे जौखौनो जोङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा बर' समासावहाय जौआ जोंना ओ गोबां गोजौ थाखोआवहाय जोंहा जायगा मोनबोदों आरो दासिमबो बियो जोबनानै थाङाखै। जौ बाहायनाया आरो जोङो इयुनाव जोङो बाहायलांबाय थागोन जौखौहाय मानोना बियो जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि। जोंनि हारिनि गुदि मुवा आरो दानिया आंनि जौनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसैमोन। नोंथाङा माबाफोर सावरायनो गोसो दंमोन नामा?
औ नोंथां औ आङो नोंथांजोंहाय ओ जोंङो जोंनि गथ'फोरखौहाय माबोरै खांनांगौ बेखौ आङो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो दा जोङो ओ जोंनि गथ'फोर खांनो होनोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेनो मा बेखौ जोङो मा मोजाङै खां नांगोन मोजां जोथोन लानानैहाय बेखौहाय उन्दैनिफ्राय सासे गथ'आनो जोङो मोजां जानाय आदार जे पस्ति गोनां आदारफोरखौहाय जोङो होनांगोन। थोजासे बिबांनि मोजाङै जोङो सम म'थे उन्दैखौहाय उन्दै समनिफ्रायनो जोङो बेनो मा जानायखौबो जोङो होनाानांगोन आरो सासे गथ'आ मोजां जानाय आदार मोनाब्ला बे मा जागोन नोरजिया जागोन नङा होमबा दा नोरजिया जायोबा बे गासैबो बिनि देहायारि मेलेमारि गासैबो मा बे नोरजिया जालांजोबगोन आरो बेनिखायनो जोङो सासे गथ'खौहाय खांनायाव जोङो मा आदारा जोंनि थाखाय गोनांथार आरो बे बेबायदिनो आदारा जेरैबायदि गोनांथार आरो बेबायदिनो मा सासे गथ'नोहाय माखासे थुलुंगाखांनाय बोसोनफोर बा मोजां मोजां बोसोनफोर होनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथार। आरो सासे उन्दै गथ'खौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोजाङै बोसोन होनानै खााङोब्लासो मा जोङो देरबा देरनानैबो मा बे गथ'निफ्राय जोङो मा मोननो हागोन माखासे ओ गोब बां ओ जोङो मा होनोमोन बे गथ'निफ्राय जोङो मोननो मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो जों सासे गथ'खौहाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो माखासे समाजजों गोरोबहोनो हाय हानो नां दा समाजारि खालामनोब्ला सासे उन्दै गथ'खौ सिगाङावनो मा जोंनि नख'रनि बिमा बिफा आरो ओ गासिबो नख'रनि सुबुंफोरानो मा गथ'नि सिगाङाव मोजां आखल आखु दिन्थिनो नांगोन। मोजां राव बाहायनो नांगोन बेबायदि आरो दा गुबुनखौ जोङो गुबुनखौहाय जोङो माबोरै मान होनांगौ बेफोरखौ जों गथ'नो फोरोंनांगोन। आरो गथ'नि सिगाङाव जोङो मालाब मालाबाबो ओ नंखाय बाथ्रा बुंनाय एबा ओ बेबायदि माखासे धोरोमारि फाराग फोर आरो दोनि गोरिब साननाय बेफोर गासैबो मा फारागफोरखौनो जोङो मा खालामनांगोन उन्दै गथ'नि सिगाङाव जोङो मालाबाबो खिन्थिनो नाङा बा बुंनानै होनो नाङा आरो बेफोरजोंनो जोंहा मा जागोन सासे गथ'वा मा ओ बेफोरखौ जुदि जोंनि नख'रावनो नुयोब्ला उन्दै गथ' मा लासै लासै बे देरनानै गावबो मा बेबो ओ बे मोनसे आखुखौनो सोलोंहैगोन आरो बे मा मान होनो रोङै गेदेरफोरखौ समाजजों गोरोब नानै थानो रोंनाय बेबायदि जागोन आरो बेनिखायनो जोङो मा नख'रावनो जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामग्रोनांगोन। आरो सिगाङावनो सासे उन्दै गथ'नि सिगाङावहाय दा उन्दै गथ' खौहाय जोङो बेबायदि समाजारि खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन माखासे ओ लोगोफोरजों गेलेनो थाखाय खाबु होनो नांगोन हानजा गेलेनो आरो बेबायदिनो माखासे ओ बै समाजाव माखासे हाबा हुखा फोरबोफोर जायोब्ला बेहाय जोङो गथ'खौ लांनो नांगोन माखासे खेला गेलेनाय बादायलायनायफोर बेबायदि जायोब्ला बेफोराव जों गथ'खौ बाहागो लाहोनो नांगोन आरो बिदिजोंसो जों मा सासे गथ'फोर समाजारि खालामनो हागोन नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि समाजआरि खालामनायजों जोङो सासे जोंङो गथ'निफ्राय इयुन माबाखौहाय जोङो मोननो हायो आरो इयुननि माखासे ओ मोजांखौहाय जोङो मोननो हायो आरो आरो बे गथ'खौ जोङो मा खालामनांगोन उन्दैनिफ्रायनो जों मा सोलोंथाइयावबो ओ जोङो मोजाङैहाय नोजोर होनांगोन आरो सासे उन्दै गथ'वा जे फरायनो ओ फरायसालियाव हाबजेनो अब्ला बे गथ'वा मा ओ गोबां खायफा खायफा बायो आरो फरायसालियाव थाङो थांजेनो फुङाव सिखारनो बेबायदि सोलोंथाइ लानायखौ आरो मा बेयाव फरायसालियाव थाङोब्ला मा लोगोफोरजों बुलायो होननानै बा फोरोंगिरिफोरनि ओ रायनायफोरखौ खायफा गन्दै गथ' मा दुखु मोननानै थाङा आरो दा बेफोरबायदिखौहाय मा बिमा बिफाया मा खालामनांगोन ओ जेन'बा उन्दै गथ'खौहाय जोङो मोजाङै बानजायनांगोन आरो जोङो फोरोंगिरिफोरजोंबो मा बिमा बिफाया जगा जग खालामनांगोन जे फरायसाखौहाय ओ बेबायदि फरायसालियाव थांनो गिनाय गोजान थाखाय फोरोंगिरिजों रायलायनांगोन आरो दा फोरोंगिरिजों रायलायनानै मा खालामनांगोन ओ गावनि गथ'खौ जे बेफोरबायदि बुनाय बा माबा मोनसे साजा होनाय बेफोरखौहाय मा गथ' खालाम नो बादा होनाय बेफोरजों मा सासे गथ'वा फरायसालियाव थांनानै ओ बेहाय सोलोंथाइ लाहैनो बेबायदि गिनाय आरो माबा मोनसे असुबिदा साननाया बिदि फैनाय नङा आरो बेनिखायनो गथ'खौ जोङो मा खालामनांगोन ओ बेबायदि सोलोंथाइ लाहोनायावबो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मा सोलोंथाइखौ बे गथ'नो होनो नांगोन आरो बे जेब्ला उन्दै गथ' बे समाव जे बिमा बिफाया मा बे गथ'खौ लेखा फरायनो सम मथे लेखा फरायनो फोरोंनांगोन सम मथे जानो फोरोंनांगोन गेलेनो फोरोंनांगोन नङा होमबा नोंथां बेबायदि खालामोब्लासो मा गथ'वा लासै लासैनो मा मोजां आखुवा बे गावनो गाव उन्दैनियावहाय मोजां आखु सोमजिखागोन आरो बेखौहाय जोङो देरनानै आरोबाव माखासे बै गाज्रिफोरनिफ्राय जोङो बे गथ'खौहाय जोङो रैखा खालामनो हागोन आरो नाथाय दानि मुगायाव बेफोरबायदिखौ जोङो ओ मोजां बे गाज्रियाव थांनायखौसो बांसिन नुनो थाङो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो उन्दैनि ओंखायनो मोजाङैहाय बोसोन होनानै खांबोयोब्लासो मा जागोन जोङो मोजां सासे ओ गथ'खौहाय बा समाजावहाय मा बेबायदि माखासे गोरों सुबुंफोरखौ जोङो मोननो हागोन आरो दा ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा समाबो जोंहा जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय